हेलौ औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ फ्रिना नोंथाङा
औ फ्रियानो दङ दायो
अ दायो बिदिब्ला जोङो बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा
औ औ सावरायजागोन दे।
माबायदि मा मा बेफार फालांगि खामनानै जिउ खुंनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै
औ
औ औ दे बिदिब्ला आं एसे फोरमायना होनिसै नोंथां
औ औ फोरमायदो दे
दायोथ माने ओ दिनैनि समाव माने बांसिनानो बेफार फालांगि खालामना जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो सुबुंफोरखौ गोदोनि समाव आरो बेबायदिनो आबादफोर बा साख्रिफोरनि फारसे बांसिन गोसो होयोमोन नाथाय आथिखाल ओ माने बेफार फालांगियाव बांसिन गोसो होनायखौ नुयो साख्रिफोरखौ माने आबादफोर मावोब्लाबो माने ओ बेफार फालांगिरि खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो गोबां ओ बेबायदिनो जोंहा बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला जोंहा माइनि माइखौबो जों बेफार फालांगि खालामनो हायो आबाद मावनानै माने गोबां गुबुननि हाफोरखौ लानानैबो मोजाङै गोसो होथाबनानै बेफार फालांगि आबाद मावनो हायो आरो बांसिनानो न'आव जानो थाखाय आबाद मावो औ बेनि अन औ बेनिफ्राय आरो जोंहा ओ जिहेतु दायो माने अमा अमाखौ लानानैबो बेपार फालांगि खालामो गोदोनि समाव खामोमोनब्लाबो मासे मानै फैयोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां मुलाम्फा मोननो थाखाय अमा फार्म बानायनानै माने गोबां फानो खेबसेयैनो फाननो हायोब्ला गोबां मोनो आरो बेजों लोगोसे अमा फिसा खामोब्ला गोबां रां मोनो जिहेथु बेनिखायनो अमानि बेफार फालांगिखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बर' हारिनि गुबुनफोरखौ
अ
औ बेजों लोगोसे जोंहा लकेल दाउ लकेल दाउखौ बेसे गोबां बेसेन ओ माने गोबां बेस बेसेन मानो हमबा बाइयो लकेल दावा एसे केजियावनो मान सारिस' थिनस' बेबायदि लायो आथिखालाव बेनिखायनो माने लकेल दाउखौ बेफार फालांगिबो खालामनानै गोबां राङ आरजिनो हायो आरो दाउनि दाउदै फोरखोबो दाउदैनि बेसेना गोबां जायो नालाय बेखौ खालामनो हायोबा गोबां मुलाम्फा आरो गोबाङानो खालामगासिनो दं आरो बे दाउनि बेफार खालामो लकेल दाउनि औ औ बेखौबो माने फार्म बानायनानै गोबां नुयो आरो न'खरफोराव बोरैनो फिसिनायखौ मिथि आरो बेनि उनाव बेफोरखौ लानानै आथिखालनि बेसेना आथिखालावबो गोबांथार होदों आरो बेफोरखौबो गोबां फिसिनो हायोब्ला खेबसेनो बाजि जौसे ता बेबायदि फिसिनो हायोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो आरो गासै बिदै बिदैफोरखौ फाननानै गोबां लोगोसे फिसाफोरखौबो गोबां बायना लाङो आरो गुबुनफोरा बेजोंबो गोबां रांखावरि खामायनो हायो औ बेबायदिनो आरो जोंहा मोसौफोरखौबो माने मोसौ जारसि बा मोसौ बे गायफोरखौ लानानैबो गोबां गाय गाइखेर फननो हायो आरो गाइखेरफोरखौ माने औ गासै माने मोसौ लाया नालाय माने नगरफोराव बा ओरैनो गामिफोरावबो गाैबो लाय नथाय गाइखेरखौ माने गासिखौबो बाहनाय नुनो मोनो आरो बो गोबां बायनायखौ नुयो आरो बोरमा बोरमानि दामाथ' माने दाइनजौ गुजौ बेबायदि जालांनो हमबाय फिलाव बेयावनो औ गोबां बोरमाखौबो गोबां फ्रां बा मासे मानैनि अनगायैबो गुबुन फिखौ नुयो ओरैनोथ' मासे मानै नंङा खायोआनो गामि एरियायाव आरो बेजों लोगोसे जुनारनिफ्रायबो गोबां बे न मोनो आरो बेजोंनो मा दंबावो माने फिथाइ सामथायाइफोरखौबो जों बे नायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि आरोखि ाव माने गय बागान खालामामनायखौ गोबां नुनो मोनसै गय फाननानै गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो थालिर बिफां थालिर बागानखौ गोबां नुनो मोनो आरो थालिर बागानखौसेथ थालिर मैगं थालिर मैगं फाननानै रां मोनो आरो खालि गोथां बा बे जायजे थालिर गोथांखौ माने उखैजानो थाखाय गोथाङैनो जानो जानो ओफ्राय बायनायखौ नुनो मोनो आरो गोमोनखौबो बेबायदिनो फालिरनिफ्राय गोबां रि खामायनो हायो आरो नारेंखल फिथाइफोरनिफ्रायबो गोबां बेफार फालांगि खालामनो हायो बेजों लोगोसे जोंहा थाइजौ खान्थाल बेफोरखौबो हायो आरो फिथाइ सामथाइनि अनगायैबो जोंहा गोबां बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो ज औ नाफोरखौ माने नाखौ फुसारिफोराव ला माने हाखर लाखिनानै गावहा गैयाब्लाबो थियारि लाखिनानै बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेसिनोसिना माने जि जोंनि दखान होनायफोरखौ नुसै आथिखालावथ' गोबां बर' आइजो बा सिख्लाफोराबो लांगानि दखान बा जि जोमनि दखान बेबायदि होनायखौ नुनो मोनसै हेलौ औ बेजों लोगोसे औ सनारि बे देलायग्रा दखानफोरखौबो होनायखौ नुनो मोनसै माने औ जि जोमनि गुबुन गुबुन जि जेरैबायदि गोबां गुबुन हारिनि जिफोरखौबो फाननायखौ नुनो मोनसै आरो वेस्टार्न ड्रेस बो फाननाय आरो बेफोर जुथा सेन्देल बेफोरनिबो दखान होनायखौ नुनो मोनसै आरो बेजों लोगोसेनो औ बे जि सुथाबनाय दखान बेफोरखौबो नुयो आरो जिहेतु आथिखालाव पार्लारा मोनसे माने बुहुत माने बेसेन गोसा माने बिफाव लागासिनो आरो पार्लारखौ सोलोंनानै माने देलायहोनानै खैनाफोर देलाय होनायनिफ्राय लानानै आरो दखानखौ खुलिनानैबो खानायनिफ्राय मोखांनिफ्राय गासैनिबो माने बा खुलिनानै जिउ खुंनो हानायखौ नुनो मोनसै आरो औ बेबायदिनो आरो गोबां दंबावो जोंहा फालांगि खालामनाय गोबां बेबायदिनो कारटनि दखानफोर होनाय सिमेन्ट बाला अन्थाइनि दखान होनाय आरो रद दखान होनानै माने जिउ खुंनायखौ नुनो मोन सै आरो बेफोरबादिनो गय सुफारिफोरखौबो माने गोबां बानायनानै फाननायखौ नुनो मोनो औ बेबायदिनो बेफोर माने बेफोर फालांगिआ माने आथिखालाव गुबुन गुबुन जालांगासिनो आरो गोदान गोदान ओंखारगासिनो आरो बेबादिनो गोबां माने गोदोनि समाव माने साननानै मोनामोन माखौ खालामो बेबायदि आरो बे अमा फिनायखौनो बांसिन नुनो मोनोमोन नाफोरखौनो आथिखालाव गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै औ औ नोंथाङा दा बे बेफार खालामनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ बेफार फालांगिनि बाथ्रा बुङोब्ला नोंगौ थारैनो नोंथाङा माखासे गोबां बाथ्रा बुंलांबाय दा बेबायदिनो जोङो बे बेफार फालांगिखौ माने गोदोनि समावथ' खालामनोनो रोङामोन आरो दा हमनानै ला माबा मोनसे न'आव गायनाय बारि बागाननि मैगं थाइगंबाबो जोंहा गोदोनि समाव बेफार फालांगि मावनाय बिदिनि जेबो माने खोथायानो फैयामोन आरो
उम उम
बेनि न'खराव माबा मोनसे दङब्ला बैसाबो लांफैगोन आरो बैसाबो लांफैगोन आरो बैसानि उनाव माबा दंबा बेैसाबो लायगोन बिदि लांलाय लाबोलाय जेरै मा होनो बिदिनो गामिफ्रा हरलाय माने हरलायलाय नाय लांलायलाय नाय बिदि बिदि हुदाया माने दंमोन आरो दाथ' आथिखालाव माने बेनि न'खराव माबा मोनसे दंब्लाबो नों बायनानै लायनांगौ बा मा होनो बेखौ बिनानैबाबो माने खायसेया हरा खायसेया हरनो बानाय बेफोरबायदि माने गोबां नुनो मोनसै आरो
ओ नंगौ
बेनि थाखायनो जोंहा बेफार फालांगि खालामनो माने गोनां जानाय बा बायध' बायदि जाहैबाय आरो आथिखालाव बिनिफ्रायसो माने रोंलांबाय आरो बेफार फालांगि खालामनो दा जोंनि गामि ओनसोलाव नायोब्ला नुनो मोनो गोबां गोबां बर' आइजोफ्रानो टाउनफ्राव बिदि साइकेल सालायनानै बा गारिफोरजों मैगं थाइगं लांनानै फानफैनायखौ नुनो मोनो आरो
दा बै टाउन टाउन जिरायनानै फाननायफोरखौ माने बर' आइजोफोरखौ खौसो बांसिन नुयो जोंना
औ
बेफार फालांगि खालामनायाव आरो मैगं थाइगं फाननायनि बेलायावबा दा बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने मैगं थाइगं फाननायनिफ्राय लानानै
औ
बेफार फालांगि मावनानै जानो रोंबाय दा बिदि मैगं थाइगंनि अनगायैबो माने जोंहा गुबुन गुबुन दखानफोर जेरै दहाय नोंथाङा बुंलांबाय दख'ना दखानफोर ओमफ्राय बिदिनो देलायग्रा हिरिनि दखानफोरबो होनो रोंबाय आरो पार्लारफोर खुलिनो रोंबाय पार्लार खुलिनानै खानाय सिननाय बा हौवाफ्राबो हौवाफोरनि खानाय सिननायनि र दखान खुलिनो रोंबाय आरो बिदिनो जाग्रा लोंग्रानि गोबां दखान गिदिर गिदिर आथिखालावथ' सपिं मलफोरबो खुलिनो हमबाय आरो बर'फ्रा दा बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा माने दावगा लां गासिनो दङ होननानै बुंनो हायो आरो मोनसेनि उनाव मोनसे दाथ' जोङो गोबां नुनो मोनो बिदिनो गोबां लाइमोनफ्रा पार्लार खुलिनाय टेलरिं दखान खुलिनाय आरो मा होनो आथिखालावथ' थे टु बायदिसिना थुग्रा बेफोरबायदिबो खुलिनो हमबावबाय आरो मा होनो बिदिखौ आं बांद्राय मोजाङै मिनथिया दा जोङो बेफोरजोंबो माने बेफोरखौबो मोनसे मोनसे थांना थानायनि माने जिउ राहा हिसाबै सायख'ना लानाय बा बिजनेस हिसाबै सायख'ना लानायखौ नुनो मोनबाय आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गामि ओनसोलावथ' बर'फ्रा बिदि दाउ अमा फिसिनानै फाननाय बेफोर जाखायो नाथाय गोदोनि समाव बिदि मासे मानैल' जानो फिसियोमोनब्ला बो आथिखालाव फार्मफोर खालामबाय ब्रयलार फार्म आरो लकेल दाउफोरखौबो बिदि मा होनो बारिफ्राव बिदि गुवार बाउन्दारि दुमनानै बेयाव बाहाय माने दाउफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो दाउआ जेरावबो थांनो हाया ओमफ्राय बेयावनो जमा जमा थाबाय न' गंसे फिसा लुना होसिगोन बेयावनो थासिगोन जमानो बिदिखौ नुनो मोनो आरो
उम उम
दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' सुबुंफ्राबो सिगांनिफ्राय गोबां जौ गाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो दा बेफार फालांगिनि अनगायैबो जोंहा बर'फ्रा साख्रि साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव बा
औ
बबेबा कन्ट्रेक्टार थिकादार बेफोरबायदियावबो गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय आरो औ दा जोंहा बर' फ्रा दाउ अमा फिसिनानैबो गोबां रां खामायनो हाबाय गिदिर गिदिर मुंदांखा खा जालायलायनाय सुबुंफोर दं जोंहा
उम
अमा होनब्लाथ' जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे फेभरेट बेदर जायखौ बयबो मोजां मोनो आरो गुबुन सुबुंफोराबो गोबां मोजां मोनो आरो जानानै दा जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने बिदि अमा दाउफोरनि बहाबा हटेल होयोबा गोबां गुबुन सुबुंफ्रा बो जानो थांखायो आरो नायगिर नायगिरब्लाबो दा बेफोरबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने हटेल रेस्ट टुरेन्ट धाबा बिदिबो खुलिनो रोंबाय आरो रिजर्ट बायदिसिनाफोरखौ खुलि रों बायिआरो आथिखालावथ' माने फारसनेल पार्कफोर बिदिबो थाबावो आरो बर'फोरना माने गोबां गिदिर गि दिर माने फिसानिफ्राय गिदिरथिं माने आवगायलांबाय थानायखौ नुनो मोनो मोनदों आरो
औे नंगौ
बेफोरनि अनगायैबो जोंहा बेफार फालांगिनि बेलायाव बुङो ब्ला गोबां दङ जेरै अमा फिसाफोरखौबो फाननानै जोंहा रां खामायनो हायो गिदिरखौ फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो रो बेदर खौबो फनानै रां खामायनो हायो गोबां खामानि बे माने ओ जोंहा आथिखालाव बिजनेस
उम
बा रां खामायनायनि बिथिङानो गासैबो खामानियाव हाबनानै थाबाय आरो दा औ फारसेनिफ्राय लानानै न'आव थानाय जिखुनु जाया मुवाफोरखौनो अ फानहैनानै जोंहा रां खामायनो हानाय बिदि सुबिदा जानानै फैबाय आरो दा बेफोरखौ नायोबा जोंनि बर' हारियाबो गोबां गुबुनजों समान समानै बेफार फालांगियाव जौ गाबाय होन